हेलौ।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहामलायथि जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथां।
जोङो दा ब जोङो दा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो आखायाव लादों नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे बुंथिना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो हागोन। ओ जोंनि बरनि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला बर'नि ओंख्रै जेराव ओ अनला खारै होनना बुङो अन ला ओंख्रै खारैदोबो संनो हायो थावदोबो स संनायो आरो नारजि सबाय बायदि बायदि।
औ
अनला ओंख्रिया जाबाय जोंनि बर'फोरनि आंगो जेराव जों जानानै मोजां मोनो। आरो अनला ओंख्रिखौ संनायनि आदब खायदाखौ एसे फोरमायथिना होनि ओ अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि संनायनि आदब खायदायानो जाबाय जोङो सिगाङाव अनलाखौ दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ। आरो सोमनानै दोननायनि उनाव जोङो दैखौ फुदुंग्रोना लानांगौ जेराव जों बे दैयाव खारैजों खारैजों सङोब्ला जों दैखौ फुदुंग्रोना लानांगौ आरो। ओमफ्राय गासैखौबो मस्लाफोरखौहाय देनानै दैयाव होखानांगौ आरो खारैखौबो होखानांगौ आरो जों अन माइरं सोमना दोननायखौहाय जों अन गुन्दै बा देनांगौ आरो अन गुन्दै खालामनांगौ।
औ औ
जों दसे दैखौ गोदौहोखांनायनि उनाव जों अनला बा ओइ अन गुन्दैखौ
औ
दैयाव गलायनानै होनो हायो आरो जों। अब्ला ओरैनो जि बा जिबा मिनिटसो अरावनो दोनना जों संनांगौ अब्ला जोंनिया थियारि जायो आरो थियारि जायो। बा मिनिटसो दोनखांनायनि उनाव जोङो अनलाखौ गोबां मैगं थाइगंजों जानो हायो जेरै औवा मेवाइ बा ना ना ना बेदर आरो बिदिनो बिलाथिफोरजों संना जानो हायो आरो।
औ औ
आरो जों अनला फाख्रि होनना बुङोब्ला जों मैगं गोथां जेराव लाइ बा बेसर बेफोरजोंबो जानो हायो। आरो जों आरो जों खारै खारैखौहाय जों माबायदि दिहुननो हायो होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो थालिर थालिरखौहाय जों दाननानै बा थालिर फस्ला ना आरो मादाफोर थालिर मादाफोरखौ जों खारै बानायनो हायो आरो। गिबियावनो जोङो ओ थालिरखौ फिसा फिसा हानानै सानदुंङाव ओरैनो फोराननांगौ आरो जों ओ थिंसो आरो बिब्दिनो एखेयैनो जोङो थालिर मादाखौबो बिदिनो खालामनो हायो। ओ फिसा फिसा दान दाननानै ओ सानदुंआव फोराननो हायो।
औ
फानखांनायनि उनाव जोङो ओ सावनो हानाय रखम फोरानो आरो जेराव खामो बे खामनानै ओ हांगार जायो जेराव जोङो बेफोरखौ मोजाङै फोरानना लानानै जों सावो। सावनानै हांगार हांगार खौ जोङो खारै बानायनाय जायो आरो ना। जों गुबै खारै खौ मोनो गुबै खारै बुङोब्ला बयनिख्रुइबो साबसिन खारैनि खारैयानो जाबाय जोङो थालिर मादानिफ्राय मोनो आरो।
औ औ।
थिग बिदिनो जों ओ मैगंफोरखौ जों ओ खारैजोंबा खारैनिबा खारैनि आलदा ओरै संनो हायो आरो जों। आरो आरो सबाय बुङोब्ला औ सबायाइखौबो जों बिदिनो जानो हायो। खारैजों जेराव जों सबायावबो थिग बेबायदिनो ओ बेदर साम' नाथ ना गोरान बिदिजों संना जानो हायो आरो।
औ थारैनो नंगौ।
थाङाबो मोनजाफेरबायना जै मैगं
नोंथाङा जानानै मोजां मोनोना? बोरै मोनो नोंथाङा जानानै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन आंथ आंथ जानानै मोजां मोनो अनला अनला खारै नारजि ओंख्रि बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो सबाय बेफोर मैगंखौ बेफोर बर'नि मैगं थाइगं ओंख्रिफोरखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो। जेराव जोङो दानि नों बुंलांनाय बायदि अनला खारै अनला खारैखौ जोङो उम उम बेदरफोरजों संना जाजायो उम जेरै दाउ बेदर अमा बेदर बायदि खुसियाफोरजोंबो जोङो उम अनलाखौ जाजायो आरो औवा मेवाइ औ औवा मेवाइबो होनानै जाजायो जेरै जोङो औवा मेवाइखौ माइनिफ्राय बानायो बुंब्ला जोङो औवा मेवाइखौ थालिर औवानिफ्राय बानायनाय जायो।
थारैनो नंगौ
औ औवा मेवाइनिफ्राय बानायनाय जायो औवा मेवाइखौ जोङो उम फिसा गोरलै खिलिनायावनो दानना लाबोनानै जोङो बेखौ मिजि मिजिया हानानै एबा ओम बायदि रोखोमै हानानै जोङो बेखौ ओम जायो। जोङो औवा मेवाइजोंबो अनला जाज जायो आरो दाउ अमा बेफोरबायदि ओम बेदर गुबुन गुबुन रोखोमनि बेदरफोरजोंबो औवा मेवाइखौ जाजायो आरो आरो आरो जोङो ओम बेखौ औवा मेवाइखौ आसारबो बानायनाय जायो। आसारनि आसार बानायनायनि नि आदब खायदाखौ आं नोंथांनो मोननैसो फोरमायथिनो लादों। आसार ओम आसार बानायनाया ओम जों आसार बानायनाया जों जोंनि आदब खायदाया जाहैबाय ओम जोङो औवा मेवाइखौ औवा मेवाइखौ हानानै लाबोनानै एबा दानना लाबोनानै जोङो मिजि मिजि- बिदि हाफ्लेनानै ओम गुदुङआव दसे फोरान्लानानै ओ जोङो थाव उ बिनि उनाव जोङो थाव गुदुं एबा उ थाव गुदुंखौ फुदुंनानै जोङो औवा मेवाइखौ जोङो थाव उ बयाम एबा हासुं सिङाव जोङो सोनानै दोननाय जायो। उ बेजों लोगोसे। जोङो बेवहाय आसार बायदिसिना जोङो संख्रै बानलु। बेफोराव जोङो उ सोनानै दोननाय जायो।
थारैनो नंगौ।
औ बेफोरबायादिनो बेफोरबादिनो उ जोंनि औवा मेवायनि आसार। आसार बानायनाया जोंनिया थागथियारि जायो उ बेनि उनाव जोङो उ बेखौ जानो लायो बेनि औवा मेवाइनि आसार बानायनायनि थावनाया जाबाय गोखै गोखैखायनो जोङो बेखौ उ बायदिसिना। उ बायदिसिना बेदरफोरजोंबो जानो हायो जेरै दाउजों जानो हायो अमाजों जानो हायो नाजों जानो हायो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरजोंबो जानो हायो उ लोगोसेनो उ ना। उ लोगोसेनो उ नाजों आरोबाव गुबुन मोनसे आदब खायदाजों फुदुंनाय हिसाबै जाजायो उ बेनो जादों उ निम निमजोंबो फुदुंनानै जाजायो महानिमजोंबो फुदुंनानै जाजायो आरो नोरसिंजोंबो फुदुं। फुदुंनानै जाजायो।
थारैनो नंगौ।
उ बेफोरो उ आंनि थाखाय जोबोर गोथाव उ जायो। नोंथाङाबो बेफोरबायादि जाफेरबायना?
जाफेरबाय जानाया।
औ नोंथाङा बे- फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जों औवा मेवाइ गोखैखौ बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि संनानै जानो हायो। जेरै जों अन लियावबो जानो हायो। आरो ना बेदरजों- जानो हायो। आरो जों मा। ओ माब्लाबा। ओरैनो सातनि रखम बानायनाबो जानो हायो आरो।
औ- औ- नंगौ औ थारैनो नंगौ।
ओ गोबां गोबां ओंख्रि दं जेरै जोंहा दा ओ स सबाय आरो अनला। आरो नारजि। जेराव जों नार।
दै जिहेतु नार्जोय नोंथा नार्जिनि सोमोन्दै। फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
औ नोंथां।
औ हा नारजिखौ बबेनिफ्राय मोनदों आरो माबोरैजीजी बानायनाय जायो। माबोरै जानाय जायो? बे बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुं
औ नोंथां ओ नार जिखौ जोङो गिबियावनो ओ गोथां मैगंनिफ्राय मोनग्रोनाय जायो आ रो ना जेराव जोङो फा थो मैगं होननानै बुङो। जेराव जों फा थो मैगंखौहाय राखांनायनि उनाव बे फाथो फाथोआ राखांनायनि उनाव जोङो हानानै बिनि बिलाइखौहाय ओ आलदा आलदा बा जुदा खालामनाय जायो। जेराव जों बे बिलाइखौहाय जोङो फोरानना दोनो। फोरानना दोननायनि उनाव जोङो बिदिनो ओ नारजि महराव नार्जि महराव सोलायो आरो बे फाथो गो थां मैगङानो। जेराव जों बे फा थो बा फाथो मैगं बा बेखौ नारजि होनना बुङो ओंख्रिखौ जोङो बे नार्जि ओंख्रि ओ बर'फोरनि खासाव ओ बरफोरनि था खाय बे खासाव ओ नांथारगौ आरो ना? गोनांथार बे नारजि होननाया।
न'खरनि नों- नोंथाङादि बुंदों मानसि उम रुंसारि जाबा मानो बाहायनाय जायो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा? मानो थाखाय बाहायनाय जायो।
उम जोङो बर'फोरनि उम रुंसारि उम जुदि सासे सुबुङा रुंसारि जायोब्ला बेखौ मानो उम नारजि ओंख्रिखौ मानो बाहायनाय जायो? बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांनिसिम फंनैसो बुंनो सानदों। उम जाहाथे जोंनि उम मानसि मानसि एबा सुबुं थैनायनि जिहेथु सुवा सुथि बेफोरो उम दानगारलाङो जोङो बेनि थाखायनो नारजि ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो बै मानसि सारि जाखालि जे जोङो बेखौ नारजि अरगारनाय होनना बुङो जोङो बेफो उम बेफोरखौबो बाहायनाय जायो उम जेरै मानसि सावखांनायनि उनाव एबा खावबाय थानाय समाव जोङो उम मोनसे उम अराव हांना नै उम। उम साव दे उम नारजिखौ देनानै जोङो बेखौ अरगारनाय जायो उम मानोना जोंनि सुवा जुति जिहेतु मानसिनि उम नैबे रुंसारि जाखांनाय मानसिनि गाज्रि बारहावा गाज्रि उम गा ज्रि सानखांथिफोरा उम जोंनि उम जोंनि जोंनि देहायाव उम जोंनि देहायाव जाहाथे एफेकसन जाया बेनि थाखायनो जोङो नारजिखौ खारजो एबा उम खारजो एबा सावनायाव जोङो बाहाय।
नोंथां। जोंहा समाबो जाबाय। अब्ला दोनथ'नोसै नामा? माब्लाबा समाव जों लोगो मोनफिनगोन होननानै आखा खालामनाय जाबाय। गोजोनथों।
आलो